हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
ओ नोंथां दा मा खालामनानै दं नोंथां?
नोंथां नै आं ओरैनो गोलांनानै दं नोंथां।
आतसा ओ ओंखाम ओंख्रियालाय जाखांबाय नामा नोंथां?
ओंखाम ओंख्रिया दहायनो जाखांदों नोंथां नोंथांमोनहालाय जाखांबाय?
जानायालाय दहायनो जाबायमोन नोंथां आतसा गायनाय फुनायफोरालाय बोरै नोंथां?
गायनायफ्रा जोबफ्रामबाय नोंथां एसेल'सै।
आस्सा नोंथाङा दायो फ्रि।
औ नोंथां फ्रियालाय दंङो
आचसा नोंथांङा फैब्ला मोनसे टपिकसो ला फैदोंमोन आं नोंथां।
औ नोंथां फोरमायनो हागोन मा तपिक?
ओ ओ दैबाना जायोब्ला मा मा गो ओंखाम जायो आरोना नोंथां बेनि सायाव
औ औ औ बेनि सायाव आरोना नोंथां।
औ नोंथां
ओ दै बानायाथ' जोंनि मा होनदों? आबहावानि बा मिथिंगानि मोनसे जाब्रबथाय जेंनाफोर आरो ना नोंथां।
औ
ए मा होनदों? दैबाना जानानै जों मा होनदों मा मा गोहोमखौ जों नुनो मोनो होनोब्ला मा होनदों मेन जों मा होनदों फार्स्टआवनो दैमा सेराव थानाय गामिफोर बा आबाद फसलफोरखौ जों आबाद जानायखौ जोङो गोबां नुनो मोनो जों गामिया माबा होनो ओ दैमा सेराव गायनाय आबाद फसलफोर जोंनि माइफोर बिदिनो गोबां बायदि बायदि आबादफोरखौ जों गानायखौ जों नुनो मोनो। दैमा जिं जिं बा दै जिं जिङांव जों बेफोरखौ मिथिंगानि जाब्रबथाय जानायाव बांद्राय अखा हानाय जोंनि मा होनदों आबादफोरखौ जोंङो खस्थ'यै गायनाय आबादफोरखौ जोंङो मा होनदों? स् नस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनदों लोमस्राव जानाय आरो बेफोरबायदिनो फुलुंफोर खोबथे जानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां।
औ औ
आरो बे आरो आरोबाव मा होनदों मा ओ दैमा जिं जिं मा होन्दों गामिफोर जोंनि गामिफोर थानायफोरखौहाय जों मा होनदों लोमसाव जानाय बेफोरबायदिनो न'फोर बायलांनाय आरो बेफोरबायदि जिब जुनार बोै लांखार जानायखौ जों मा होनदों आथिखालनि जुगाव गोबां नुनो मोनदों आं नोंथां आरो बेफोरबायदिनो औ आरो बेफोरबायदिनो मा होनदों सुबुंफोरनि जिउ गोमालांनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरनो गोबांथारैनो ओ मा होनो बिदिनो जाब्रबथाय जानाय लोमब्रब फैनायजों जों मा होनदों जोंनि न'फ्रा गेग्रेजदों बेयावनो सोरबाया मा होनदों जिउबो गोमानांनाय जादों आरो ना आथा
औ नोंथां औ
आरो मा होनदों बिदिनो दैबानाजों जों मा होनदों जोंनि बिदिनो हाइमेफोरखौ जोङो लोमसावनायखौ जों नुनो मोन्दों हाइवेफ्राव लोमसावनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो लामाफोर बायसननायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिदिनो बेफोर बायस'नायनि जाउनाव जोंनि मा होनदों हान्था मेलाफोरा गोबां बेफोरबायदिनो ब्रेक जानानै दंमोन आरोना नोंथां जों जानाय बेखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां औ आरो मा होनो दों बेफोरबायदिनो रेलगारिनि रेलगारि बायस'नाय लामा रेलगारिनि लामा दे बेफोरखौ बायस'नायखौ जों नुनो मोनदों निउसफ्राव आरो मा होनदों जोंनि थांनाय फैनायनि हान्था मेलाफोरखौ जों गोबां बिदिनो द्रप जानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां औ गोबां औ औ बेफोरबायदिनो गोबां जों जोंनि आथिखालनि जुगाव जों गोहोम जानायफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो दै बानानि गेजेरजों अ आरो आरो मा होनबावदों जोङो मा होनदों बिदिनो ओ दालांफोर बायस'नायखौ जों नुनो मोनदों आरो मा होनो बिदिनो ओ जोङो हाजो सेरनि दैमाया मा होनदों बिदिनो हाजो गिसिखा होनाय जोंनि मिथिंगाखौ गोबां ओ मा होनदों गोहोमावबो खोख्लैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां
औ नोंथां औ
औ आरो बिदिनो मा होनदों ओ हाजोआव थानाय गामिफोर ओ बिदिनो जों हाजो गिसिखानानै मा होनदों गोबां सुबुंफोरनि गोबां सुबुं फोरनि जिउ गोमानायखौ जों नुनो मोन्दों न' बां जों लोमसाव जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेफोरबायदिनो बायदि बायदि जों मा होनदों गोबां नस्थ' खालामलांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो ना दै बानाया
औ नोंथां औ
औ नोंथा खोनादोंना आंनिखौ
औ एसे लासै खोनाफैदों आरोना नोंथांनिखौ
औ होमबाबो क्लियार खोनादोंना नोंथां
औ क्लियारानो खोनादों नोंथां
औ जों गोबां बेफोरबायदिनो गोहोम जानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां जोंनि मा होनदों मेन जोंनि मा होनदों ओ दैफ्रा गोबां बिबांङाव जों लोमनायखौ जों नुनो मोनदों आरो गोबां बेफोरबायदिनो बायदि बायदि जों खहा खालामलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना जोंनि खस्थ'यै मावनाय फसलफोरखौबो जों गोबांथार जों आबाद जानायखौ नुदों जोंनि बिखा बिख्लफ्रा बेयावनो माहोनदों बायफ्लेलांदों आरोना नोंथां
आरो मा होनदों गोबां न'फ्राबोथ' बिदिनो बोहै खारलांनायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो नर्थ इस्टआव जोंनियाव बावैसोनो जालांनाय दैज्लां बोथोरावहाय ओ दैबाना लोमलांनाया मा होनदों गोबां सुबुंनि जिउखौबो जों ओ लांफानाय बा बेबायदिनो जों खोमालांनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां। जिब जुनारफोराथ' जिब जुनारफोरखौबो जों गोबां बेफोरनो थैनाय बुखारलांजानाय जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां। औ दा नोंथाङाबो ससे फोरमायना होनो हागोन नामा दैबाना लोमनायनि बागै?
औ नोंथां आं बिदिबा फोरमायनि।
औ
दैबानानि जाहोनफोर दैबाना जायोब्लाथ' बिदिनो गोबां गोहोम खोख्लैयो आरोना दैबानाया नोंथां।
औ
जाय खोथाखौ दानि नोंथाङानो बुंलांजोबबाय इदिनो दैबाना जायोब्ला जोंनि लामा सामायाबो खुरखायो आरोना नोंथां। जायनि थाखाय हान्था मेलानि राहायाबो गोबां नोस्थ' जायो आरो। गोबां खहा जायो आरो। आरो जोङो बिदिनो जोंनि फिसिनानै दोननाय जे जोङो दे जोङो जे फिसिनानै दोनो फख्रियाव बैफोरावबो बेफोरबायदि दै फोरा लोमसावबोयोबा जोंनि नाफोरखौहाय लोमसावनानै गोबां इदिनो खहा खालामो आरोना नोंथां।
औ
औ आरो जों बिदिनो गोबां नुबावो जे दैबाना जायोब्ला बिदिनो गोबां जोंनि सेर सेराव थानाय बा जोङो दै सेर सेराव थानाय जे न'फोर बेफोरखौबो जोङो जे नोस्थ' जानाय बा खहा जानायफोरखौ बा बुखारलांजानाय खौ जोंङो दैबानानि गेजेरजोंनो नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो जोंनि बिदिनो जिब जुनार फोरा जिब जुनारफोर थांफानायखौबो जोंङो नुनो मोनो। आरो बिदिनो जोङो दालांफोर बायनायखौबो जोंङो नुनो मोनो आरो।
औ
औ आरो दैबाना जायोब्ला बिदिनो गोबां नोस्थ' जायो जेरै जोंनि आबाद फसलफोर बेफोरबो गोबां दैबानाफोरजोंनो बुखारलांजायो। आरो जोंनि जे ओ दै सेर सेराव गायनानै गायनानै दोननाय गय बिफांफोर बेफोरबो हायो बैफोर दैफोरजों दैफोरजों खुरखालाङि खुरखालाङो थांफायोब्ला बेफोरबो गोबां खहा जागोन आरोना नोंथां।
औ
दैबानाजों बेफोरो गोबां खहा जायो आरो आरो जोंङो बेफोर खौल' नङा जे जों बिदिनो गोबां दैबानानि गेजेरजों गोबां खहा जानायखौबो जों नुनो मोनो जेरै होनो थाङोब्ला जोङो दैबानानि गेजेरावनो गोबां हाजो गिसि खालाबायनायखौ नुनो मोनो। लेन्डस्लाइद जानायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
अ
औ आरो जोंङो बिदिनो गोबां दैबानाफोरजोंनो बिदिनो गोबां लोमसावनाय बा ओ बा गामि एरिया बा सिटि एरियाफोराव बिदिनो गोबां दै लोमसानायफोरखौ जों जोंङो नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव दै लोमाव जायनि जाहोनाव दै लोमसावनानै बिदिनो थानो हायै खालामो दै लोमसावोब्ला सुबुंफोरा जे थानो हायै बा जिब जुनारफोरा थानो हायैखौबो थायनो हायि खौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां दैबाना जायोब्ला।
औ
आरो बिदिनो जोंनि सिटियारि सिटिया सिटि एरियाफोराव जोंङो दैबाना जायोब्ला बिदिनो गोबां मैला बुस्थुफोरबो फैफायो दैजोंनो बेफोरबो जोंनि गामि ओनसोल बा सि एरिया फोरावहाय गोबां मैलाफोरखौ लाबोफायो आरो दैनि गेजेरजोंनो
उम
आरो दै बाना जायोब्ला बिदिनो गोबां बेमार आजारफोराबो दैनि गेजेरजोंनो फैफायो आरोना नोंथां बेफोरबो गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो दैबाना जायोब्ला आरो बैफोर दैबानाफोरजोंनो होफानाय जायो ओ मैला बुस्थुफोर बेफोरहाय जोंनि हाफोरखौबो गाज्रि खालामो आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ आरो बेफोर दैबानाफोरानो जों जोंनि आबाद आं दहाय होनलांनाय बायदिनो दैबाना जायोब्ला बिदि आबाद फसलफोरबो आबाद फसलफोर गायनायाबो गासिबो नस्थ' जायो जायनि थाखाय जोङो दै सेर सेरावहायो गोबां गिदिर गिदिर माथलि माथालिफोर गायनांगौ आरो नोंथां जायनि जाहोनाव जोंनि बैफोर आबादफोरा हायो ओ निस्थ' जाया जे दैबानाफोरजों हायो
औ
आरो जोङो बावैसो दाख्लैसो खोनानो मोनदों जे जोंनि जे रेल साइथिं रेल लामा जे बेफोरखौ जोंङो दैबानायावहाय थांफानाय बोहैलां फानाय बा बायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां
औ
जायनि जाहोनाव जोंनि हान्था मेलानि राहायाव गोबां गोहोम खोख्लैदों आरो आरो जोङो बिदिनो दिल्ली मुम्बाइफोराव नायबावोब्ला बिदिनो गोबां रेल लामाफोरखौहाय दैफोरानो खोबनानै लानायखौ जों जों नुनो मोनदों आरो ना नोंथां
औ औ
औ आरो जोङो बिदिनो गोबां गोहोमफोरखौ गोहोमफोर खोख्लैनायखौबो जोङो नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला जोङो ओ दंफां फांसे दैबानाजों थां खालायोब्ला बेफोरनो जोंनि थाखाय जोबोद गोहोम खोख्लैयो आरो मानोना बैफोर दंफांफोरा जे बबेबा जायगायाव ज' जाहैयोब्ला बैफोरावहाय बिदिनो गोबां ओ मैलाफोरा ज' जाहैयो आरो ना नोंथां
औ
जेरै मानोना बेफोर दंफां दालायफोरफोरा जे बैफोर लामा खौबो होथेनोबो हागौ आरो ना नोंथां मानो होनोब्ला दै बानाया मानो होनोब्ला दै बानाया बैफोरखौहायो बुखारनानै लाङोब्ला से जायगायाव गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय बैफोरावहाय गोबां गोहोम खोख्लैगोन आरो दैबानानि गेजेरजोंनो
औ
औ आरो बैफोरनिफ्राय फै फानाय जे मैला बुस्थुफोराथ' बिदि आं दहाय होनलांनाय बायदिनो बिदिनो गोबां गोहोमफोरबो खोख्लैनो हागौ आरो मानोना दैजोंनो हायो बिदिनो गोबां बुस्थुफोरबो फैफायो नंगौना नङा नोंथा
नंगौ नंगौ नोंथां
बैफोर बुस्थुफोरा बिदिनो बबेबा दाबसे जायगायाव लामाफोराव होथेनानै थायोब्ला बिदिनो गोबां दैबानाफोरजोंनो बिदिनो जे दैआवब्ला सानदुं दुंनानै लाङो बैफोर मैलाफोरा बे जायगायावनो थागोन आरो बैफोरनो लामाफोराव हायोब्ला बेफोरो गोबां गोहोम खोख्लैगोन आरो हान्था मेलानि राहाफोराव आरोना नोंथां
औ औ
दैबानाफोर जायोब्ला बेफोरबायदि गोहोमफोरखौ जोङो नुनो मोना जायो आरोना
औ औ
औ नोंथां जोंना समाबो जानानै नोंथांजों दसे सम रायलायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना नोंथां औ नोंथां आ आङो जे खिन्थालांनाय बाथ्राफोर बेफोरो गासिबो नंगौ आरो नोंथाङा